हेलौ
अ नोंथाङा खोनादोंना?
हेल'
हेल' खोनादोंना?
बारा खोनायाखै एसे फिसा फिसा खोनादों।
दा खोनादोंना खोनायाखै?
जायखिजाया एसे फिसा फिसा खोनादों नोंथां।
हेल'
औ दासो एसे मोजां खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
हा
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
एसे गोरा गोरा रायज्लाय नोंथां माने बारा मोजाङैनो खोननाय
दङ
आङो दायो उन्दुनानैसो दङ ओरैनो
आा नोंथाङा बे
बेलासिनि उन्दुग्लांनानै दङ।
नोंथाङा बे गरम बोन्दोआव मा मा खालामनानै दंगासिनो दङालाय? आंबो बिदिनो ओरैनो दङ ओरैनो दङ ओरैनो दंथ'यो।
मोजां खोनाया नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ होनदों आङो नोंखौ?
आङो दायो उन्दुग्लांनानै दं।
अ नोंथाङा बे गरम बन्द'आव दाथ' जोङो गरम बन्द' मोनबाय बे गरम बन्द'आव दा मा मा खालामनानै थारगासिनो दङ? नोंथाङा दा बे गरमआव मा मा खालामनानै दंगासि दं होनदों आरो?
आंनिखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों।
गोरा गोरा खोनादों ना? नोंनिखौ आङो एसे लासै लासै खोनादों।
नोंथाङा दा दाथ' जोंना गरम बन्द' मोनबाय दायो नों मा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो?
मा मा जानानै थानो मोजां मोनो
औ औ
मा मा जानानै थानो मोजां मोनो मानि आङो दायो गरम बोथोरावथ' बारा जेबो जानो मोजां मोनखाया ओरैनो दाथ' ओंखाम ओंख्रि जानाय बेल'सो आरो गरम बोथोरावथ' दा मा जानानै मोजां मोनो होनब्ला आङो आनारस फिथाइ बेनिजों लोगोसे ओ जोंहाथ' दा थाइजौनि सिजोन जोब्बाय अब्लाबो आङो बाजाराव मोननाय थाइजौखौ बायनानै जायो।
आरो बेनि अनगा
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनागासिनो मोजाङैनो।
आङो नोंथांनिखौ एसे लासै लासै खोनानाय बायदि मोनदों।
नोंथाङा स्पिकार होनानै ला एसे साउन्डखौ मोजाङै होनला आं गोरा गोराखौनो दारायगासिनोखा।
आङोथ' लाउड स्पिकारखौ आङो गोबाङैनो होनानै लादोंमोन नाथाय आङो बांद्राय खोनानाय मोनाखै। दा आङो नोंथां खौ सोंथि सोंनो सानगोन जे नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आ दा बावैथ' आङो जेबो बानायथ'वाखैनो होनजायो आरो रि-रिसेन्टलि आंना एम ए आ कमप्लिट जादों कमप्लिट जादों जेब्ला आङो दा जेबो बानायनो बानायथ'वाखै आरो ओ उन समफ्राव माबाफोर मोनसे खामानि फोर मोनोबा बेफोरखौ बेफोर खामानिखौ माव- मावनाय जागोन। ओ ओरैनोथ' आङो दायो ओ गथ'फोरखौ माखासे गथ'फोरखौ ओ फुङावहाय टिउसन फोरोंनाय जायो आरो बेनोसै
हेल'
औ औ
एसे गोरा गोरा रायलायसायय नोंथां आं बारा खोनानाय बायदि मोनथारासै
गोराखौनो लायरायगासिनो आङो नों
माने बेयो एसे लासै लासै लायरायबा मानि ए चेक खालामनायाव गोबां खस्थ' जायो होननानै आङो मिथियो आं मानोना आंनिसिम खौरां फैदों मानोना चेक खालामनायावबो गोबां बिबांनि ओ आवास नांगौ जायो दा
ओ ओ खोनासंलाय नोंथां दा नोंथाङा आंनि भइसखौ मोजाङै क्लियारै खोनाबाय नामा
एसे लासै लासै
हेल'
औ एसे लासै लासै खोनादों आङो
आंथ' लायरायनायाथ' आं गोरा लायरायदों आ-आंनिबा नोंनि फन-फननि माबाया स्पिकारा एसे प्रब्लेम जानानै होदों नङाबा
आदसा आसा आसा नोंगौना दायो नोंथाङाथ' आबाद मावो जानांगौ ना न'आव
हेल' मोजां खोनायाखै
नोंथाङा दायो न'आव आबाद मावो ना
औ माव ओ जोंहाथ' न'आव मावनाय जाया आबाद मावनाय जाया जेबो मावो मावनाया नाथाय ओ न'-न'आवनो जोंहा मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो आरो न'आव जानो थाखाय बेल' हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
मानो आङो एफा लासै लासै खोनागासिनो दङ नोंथां हेल'
औ औ औ
औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन बुंफिननो हागोन ना
ओ बुंफिननो हागोन मानो जों आबादखौ जोंहाथ' न'आव माइ आबादखौ गायनाय जाया बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद गायनाय जायो आरो
आसा आसा आसा मा मा मैगं मोनो ओरैनो नोंसिनाव दा?
जोंनावथ' दा गोलोम बोथोरनि जाग्रा मैगं गासैबो दंजोबो लाइक मैथा बांगाल मैथा गोजा थाइबें जोगोनार खुमब्रा थिथा कर'ला सबायबिमा खांख्रिखला बेफोर मैगंखौ गासिखौबो मोनजोबो आरो जोंनावहाय
नोंगौ
औ
अब्ला जोंहाथ' टाउनाव मैगंखौ बारा मोननो नायगिरा बायनानैसो जानांगौ जायो जेब्ला आङो नोंथांमोननि जायगायाव थांगोन अब्ला आङो नोंथांमोन खौ खबर लानानै बा नोंथांखौ खबर लानानै बेफोर मैगंफोरखौ लाबोनो हागोन ना
ओ हागोन नोंथां हागोन जेब्ला ना जेब्ला नों जेब्ला नों
मा गैया नोंसोरनि न'आव
जोंनावथ' औवा मेवाया गैया नाथाय गामियावहाय गामियावहाय दङ नांगौबा लांफैनो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनानै
औ नोंसोरनिथिं बाजारफोर दङना फिसा फिसौ बाजार
दङ मोनथाम मोनब्रैसो दङ बेयाव बेलासियाव बाजार जायो बेयाव बेलासियावहाय नांगौ गासिबो अर्गेनिक मैगंफोरखौ मोननाय जायो आरो
आदसा आदसा आसा जोबोद मोजाङानो आङो बेफोरबायाददि फिसा फिसौ बाजाराव बेरायनानै मैगं थाइगं बायनो मोजां मोनो दा बेफोर बाजारफोराव मैगंफोरा मानि मोजां मोजां फ्रेस फ्रेस मोननाय जायो दा बेफोरखौ माने जायोब्ला मोजांसिन जायो नालाय आरो जोङो टाउनावथ' रानज्रिं खुज्रिं साननै सानथाम गोजान लाबोनायखो जोंङो जानांगौ जायो नालाय दा बेनिखायनो गामिनि लकेल मैगंफोरखौ जायोब्ला एसेबाबो बेनिफिट जायो आरो आथिखालाव जोंहा गोबां हासार होनानै बाहायनाय बा गोबां हासार होनानै बानायनाय मैगंफोरखौसो जोंङो बाजाराव बांसिनै मोननाय जायो नाथाय बबेबा बबेबा जायगायाव जोङो लक लकेल गामिनिफ्राय लाबोनाय मोनो दा बिनि थाखायनो आं नोंथांखौ सोंनाय जादों आरो
ना नोंथाङा दा गोलोम बोथोरनि गरम गोलोम बोथोरनि गरम बन्द' मोनबायनाा बे गरम बुन्द'आवहाय नोंथाङा न'आव थानानै मा मा खालामबाय थायो
ओरैनोथ' आंङो दा न'आव न'आवथ' होननानै बुंबोला आांथ' दा न'आव गैथ'वा आङो बाहेरायाव सु थायो दा बाहेरायाव थानायनि थाखायनो आङो बेबायदि समखौ मोना दा ओरैनो थानाबोथ' दा समा मिलाया दा बाहेरायाव खामानि थानायनि थाखाय गरम बोथोरफ्राबो मानि ओरैनो थानाय सम मोनथ'आाखै दा ओरैनो आङो खामानिजोंनो बेस्थ' जानानै थायो
आदसा आदसा ओ नोंथाङा नोंथाङामा बा मा बबे बबे जायगायावहाय थांनानै थांनो मोजां मोनो
अबे बबे जायगायाव थांनानै मोजां मोनो
औ औ
बबे बबे जायगायाव थांनानै मोजां मोनो होनबाथ' आङो गासैयावबो थांनानै मोजां मोनो दा आं हमनानै लादो आङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे सिटिसिम थांनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे आङो बिनि नुथायाइफोरखौ नायनो मोजां जोबोद मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन हादरसिमबो आङो दावबायनो जोबोद मोजां मोनो दासिम आङो मोजाङै सम होनो हायाखै बेरायनो थाखाय दा बेनि थाखायनो जायगाफोरखौ नायनो सानोब्लाबो माने थांनो हायाखै दा लासै लासैनो उनफोर उनफोराव सम मिलायबा थांगोनखौ आङो सानदों दा आङो खाथि खालानि जायगाफोरावनो माब्लाबा दसे दसे सम मोनोब्ला हाजो एरिया बेफोरथिं आङो मानि बारजाथावथाव बेरायो दा बेखिनियानो
अ मोजां खोथा अ नोङो नोगोराव थानानै ना गामियाव थानानै बांसिन मोजां मोनो
आंथ' नोगोरावबो थानांगौ आरो गामियावबो थानांगौ जायो आङो मोननैजोंबो गोरोबनानै थानो हायो गामियावबो थायो आरो नोगोरावबो थायो नाथाय बांसिनै आङो नोगोरावनो थानांगौ जायो मानोना बाहेरनि खामानिखौ मावनांगौ जायो नालाय ओंखायनो आङो नोगोरावबो थानांगौ जायो बेनिफ्राय गामियावबो थानांगौ जायो मोननैयाव बां थानो हायो मानो मोननैबो माने जायगायावनो आङो गोरोबनानै थानो हायो गामि ओनसोलावबो आरो नोगोर ओनसोलावबो
अके अके आ दाथ' जोंहा टाइमाबबो जानानै फैबाय नोंथांजों बे मोगा मोगि रायज्लायनायाव रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ जो जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों